औ औ खोनादोंबा जोंहा दा मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनाय आखायाव लालायबाय दा जोंहा बेनि सायाव फोरमायलांसै जा जोंहा आयदा लानोसै मोनसे आय आयदायानो जाहैबाय खेराइ बे खेराइाया माबोरै खुङो मोनबेसे रोखोमनि माबायदि माबायदि जागायो माबायदि जोबलाङो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनसै आं नोंथांनो नोंथाङाबो जाखिनि मोनथिगौ फोरमायबानो जाबाय
औ नोंथां
बिदिब्ला आं जागायलांनोसै खेराइ होननानै बुङोबा थ' बे ओ बर'फोरनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौनो खेराइ होननानै बुंनाय जायो जेरै बाथौ बोराइ खौ माने बे बाथौआव जाखौ बर'फोरा फुजिनाय बा फालिनाय जायो सिजौ महरै बेखौ बाथौ बोराइ मुङै मोनथिनाय जायो आरो बेखौ खेराइ बेनि थाखायनो माने ओ बाथौ बोराइखौ फुजिनायाव बाथौ धोरोमजों लोब्बा लानानै बेखौ खेराइ बुंनाय जायो आरो
नंगौ
बेनो जाहैबाय खेराइ
औ आं औ दे
अ खेराइयाथ' मोनसे बर'फोरनि थाखाय आरो बे मोनसे मोनसे रंजाथाव बा गोजोनथाव मोनसे गेदेर फोरबो
नंगौ
ओ ओ इसोरनि सेराव जे सुबुंफोरा समाजजों माने ओ इसोरनि सेराव हान्थु खेरायनानै खर' गंलायनानै आखाइ खबजोबनानै बेखौ ओ इसोरनि सेराव आर'ज गाबनाय जायो आरो बे जाहैबाय ओ खेराइनि मोनसे बे बो ओ सरजाबथाय जेरै खेराइ रंजाथाइखौ ओ मोसानानै बा ओ बेखौ मोसानानै खेराइखौ जाफुंहोयो ओ जे नेमखान्थिजों खेराइखौ माने जेराव दौरि दौदिनि बिदि दौदिनिया खेराइखौ मोसायो नालाय ओ दा धोरोम जों बे बाथौ धोरोमाव दौरि नङाबाथ' जाहैया नालाय बे खेराइनि जाखिनि खुंनो लानाय हाबाफारिया दौरिनि जाखिनि इसोरनि बोरजों लानानै दौदिनिनि मोसानायजोंसो खेराइ जाफुङो नालाय।
औ औ जायो नोंथां आङो एसे सुंद'है नों बिथांनो जोंनि बर' हारिनि आंगो फोरबो खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै आं बुंफोरना होनो सानबाय खेराइ फोरबोआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि बयनिबो गोजामसिन फोरबो बे फोरबोआनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बेखौ बयनिख्रुइबो सिगाङाव नङाबा गोजामनिफ्राय जों बेखौ फालिबोगासिनो बे खेराइ फोरबोआ माब्रै सोमजिनाय होनब्लानिया आं नोंथांनाव एसे नोंथांनो फोरमाय जेरै जोंनि बर' हारिनि जिथुबा सासे बोराय दंमोननो ओ सि सि बोराय सि बोराइ होननायखौ खोनादों
औ खोनादों नोंथां खोनादों ।
नोंथाङा बुंलांबानो जाबाय ।
औ खिस्रि बोराइ होननाय खासेया बेयो अ जोंनावथ' बिदि माबा गैया एथिया जेब्ला जोंहा सुबुं अनजिमा बा सुबुंनि माहारि या जोंहा बुहुमाव जागायजेनदोंमोन अब्ला निनभेस स्रि बोराया बे मोनसे
औ
जिथु बा ग्रुप हानजा होनना बुङो मान फोरनि हान्जा आरो बि टाइम समावहा जोंनि मानसिफ्रा आबाद मावना जानो रोङामोन
औ औ नंगौ
जोंना बे मोनसे जायगानिफ्राय बै मोनसे जायगा जोंङनो सिखार खालामनानै बा
औ औ नंगौ मैहुर खालामनानै
मैहुर खालामनानै जायोमोन जोंनि सुबुंफोरा बे सानावहा सानसे बे स्रि बोराय होननाया बे बोराइाया बियो हाबै हानजानि बियो ओ दैदेनगिरिमोन आरो बे दैदेनगिरिया ज बोराया बिदिनो सानसे इसोरजोंनो रायज्लायनो मोन्दों नुवासै इसोरजों बे बुंबाय औ औ नों नोंथाङा ओरैबायदि ओरै नोंथाङानो खामजोबनांगोन खौ सामलायलांनांगोन बि होननानै आरो बि खेराइ फोरबोनि आं जारिमिनखौ एसे फोरमायनो सानदों
औ औ
सासे दंमोन आ जारा फाग्ला नै जारा फाग्लाया जाहैबाय बिहा फिसाला दंमोन फिसाजो दंमोन
औ औ बिहामजो मुंग्लि मुंनि सासे बिहामजो
औ औ जारा फाग्लाया बेबायदिनो ओम जारा फाग्लाया बेबायदिनो ओरैबायदि थांलाय फैलाय एसे फाग्ला जाबाय थायो बे बिथाङा बिनिखायनो बेबायदि जानायखायनो बिथांनि बिहामजो मुंग्लिया खारलाङो आरो औ नखौ नागारनानै खारलाङो खायनो बिनि उनावहाय जारा फाग्लाया माबा जायो फाग्ला जायो आरो बिहामजो खारजानानै दुखुु ना मोनो ओमफ्राय बिदिनो गोबां जायगा नागिरबायो जारा फा ग्लाया
औ नंगौ गावनि बिहामजो मंग्लिखौ नागिरदोंमोन मोनासै बेवहाय आरो बेवहाय गाव औ
बेनि उनावहाय सासे फुजारि बे फुजारिया बुंबाय आरो नों थाङा ओरैबादि ओ बुरजाथार गामिनि मानसि फोर खौ सुबुंफोरखौ लिंथुमनानै नोंथाङा मोनसे जोबोर गिदिर फुजा होनांगौ औ बे फुजा होनोगोनां नोंथाङा अब्लासो नोंथांनि बिहामजो मुंग्लिया न'आव फैफिनगोन होननानै बिथांखौ बोसोन होनाय जाबाय आरो सासे फुजारिया बेनिखायनो दारा फाग्ला बिथाङा गासैबो गामि खाथिनि बारा गोबां सुबुंखौ लिंथुमनानै बिथाङा फुजा होनो जागायजेनो बे दायानो बे फुजानिफ्रायनो जों खुब बुंनाय जायो खेराइ फुजा औ खेराइ फुजानि सोमजिनाया बेनोमोन आं मोन नायाव बेबायदिनोमोन जुदि नोंथाङा एसे बांद्राय बा आंनिफ्राय बांसिन मिथियोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ नंगौ उम बिदिनो आरो खेराया बिदियैनो सोमजिदों नंगौ बिदि जेरै बिहामजो मंलिखौ माने ओ जारा फाग्लाया नागिरदोंमोन नायगिरना मोनहैयाव जा फाग्ला बायदि जानायाव बेवहाय बिहा माने बिहामजो मंग्लिखौ नागिरनो थाखाय ओ गामिनि सुबुंफोरखौ लोंनानै ओ ओ बिहामजो मंलिखौ नागिर ओ मोनफिननो थाखाय गामिनि सुबुंफोरखौ बा गोबां सुबुंफोरखौ जारा फाग्ला लिं नानै ओ खाम सिफुं सेरजा बायदिसिना दामग्रा ओ बर'नि गुबै दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै ओ जयैनो माने खेराइ नांगौ होननानै इसोरनि सेराव ओ ओ आर'जजों खेराइनांगौ नांगौ होननानै गियानजों मंलिखौ मोनफिननो थाखाय ओ खाम सिफुं सेरजा दामनानै गोबां ग्रिम होनायजों गोम होनायजों खामनि रिन ओ गोमनायजों सिफुंनि रिंहायजों बिहामजो मंलिया ओ दाम खेराइखौ खोनाथों होननानै बिदि फैफिनगोन होननानै बिदियै ओ थांखि लादोंमोन आरो बिसोरो थांखिया बिदियैनोमोन दा बिहामजो मंलिखौ मोनफिननायनि बिदियैनो खेराइाया जाफुंदों आरो बेनो आरो
औ होना दा बेनि उनावहाय खेरायनानै बिहामजो मंलिया फैफिनदों आरो न'आवहा नोंगौ
बेबायदियै दौदिनि जानानै खेराइखौ मोसाफैदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो गाहायै खेराया दौदिनि गाहायनि गेजेरजोंसो खेराया जाफुं फुंनो हायो जेराव दौदिनि गैया खेराइखौ थ मोसानो हाया बिदि आरो
औ बिहामजो बुंनायानो दौदोनि जाना खेराइखौ मोसादोंमोन आरो ना । बेखायनो बे बेनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो जोंनावहा दाबो खेराइखौ जों फालि लांगासि
औ दौदोनि नङाबाथ' जोंनिया खेरायानो जानो हाया बिदि आरो । गिबियावनो जोंनिया लाग्रयो ओ खेराइ मोसानायनि हाबा फारि लानायनि सिगां जोंहा बाथौथारनाय बे हाबा फारिखौ लायो बाथौ थारनायाव जाहैबाय अ बेवहाय दौदिनि जानानै जेराव इसोरनि महर लानानै दौदिनि जानानै मोसाग्रोनाय जायो आरो बा थौखौ बाउग्रोनाय जायो । बिनि उनावसो खेराइनि गोबां मोसानाय जायो बे खेराइआ जोंहा गोबां माने बाहागो राननायबो दं जेरै संसारि खेराइ जेरै उम्राव एबा फुथि खेराइ माइनाव खेराइ बाथौ खेराइ जेरै न'नि खेराइ बेफोरबायदि दं आरो ।
नंगौ आं बेबायदिनो आंबो बेबायदिखौनो मिथियो आरो जोंनि गामियावबो बेबायदि बिदिनो फालिनाय जायो । जोंनि गामियावबो खेराइ फुजा होयो बोसोरावहा खनसेखौ होयो जोङो आरो दानि मुगायाव बा आथिखालाव जों आंखालाव
औ
जों बोसोरफ्रोमबो खेराइ फुजाखौ फालिनो हाया । ओरैनो जों फिसाहै मोनसे फालिना दोनो आं जेब्ला आं गोदो उन्दै बहा थाब्ला जोंनि गामियाव खेराइ बावनायखौ बा खेराइ फुजा खालामनायखौ आं नुबोदोंमोन आं बे नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों जेरै सासे दौदिनि फैयो गावनि गामियावबो बा जों गुबुन गामिनिफ्राय बिथांखौ जों हांख्रायो जोंनि गामियाव दौदिनि जानो थाखाय आरो जोंनि गामियावनो दौरिफोर थायो सानै सासेया बर देउरि होनना बुङो आरो ससेखौ जोंनो ओ बर सासेखौ बर' देउरि होन बो बुं जायो गिदिर दरि दौरि बेखौ बरदेउरि आरो सासेखौ' फिसा दौरि होनना बुं बुंनाय जायो
औ
बिथांमोना सासेया बोलि होयो सासे हमना होनांगौ बर' देउरिया बोलि होयो जेरै जों दाउसा दाउसा हाथारो बोरमा बोलि होयो अमा फिसाखौ बोलि होयो जों
औ औ नंगौ
बोलि होनानै दाउदैया दाउदैफोरखौबो हायो जों बिदिनो बेफोरबायदिनो बोलि होनानै उनखालि जायथबा जों फुजा बावनाय बेयाव बेवहाय दाउसा फिसा हाथारनाय बा बोरमा हानाय दाननाय गोदोना दानस'नाय आरो अमा दाननो बा दाउफोरखौ बोलि होनायखौ जों ज'है गामिनि मानसिफ्रा बेखौनो जों साफा खालामनानै गावबा गाव रानना जायो आरो जों बेखौ जेसेबां बेदर मोनो बेखौ रानना जायो बेबायदियैनो बेफोरो बोलिनि नाम मुङावहा बा जों फुजानि मुङाव जों बेफोरखौ जानो थाखाय बायनाय जायो होननानै आं सानो आरो एसे
औ नंगौ
औ नोंथां
बिदिनो आरो बेवहायथ' गोबां खेराया गोबां जेरै जोंहा बर'फोरा गुबैयै बाथौनि गेजेरजों मोन ओ मोनबा सा जिदाइन मोदायफोरखौ सिबियो आरो । माने बाथौनि गेजेरजों बेवहाय जेरै बाथौ थ' बान्दो बा जेरै मोनदाइन मोनजिदाइन खुन्थि थुनानै बेवहाय सा जिदाइन मोदायफोरखौ फुजिनाय जायो बेयावहाय मो साफ फ्रोमखौबो मोनसे ओ मोनफा मोनफा ओ खेराइ माने मोसानायजों बेखौ फुजिनाय जायो आरो जेरै दाहाल थुंग्रि मोसानाय साहा गोलाव मोसानाय, खैजिमा फुनाय मोसानाय खामाव बारखोनाय मोसानाय बार दालि नाव जावनाय मुफुर गेलेनाय, माइनाव बारनाय, गराय दाब्रायनाय, गानदौला बोननाय, रोनसोनद्रि अ थुंग्रि गानाय बेफोरबायदि आरो । जेराव बेयाव मोन जिदाइन ओ सा जिदाइन इसोरफोरखौ माने मोदायफोरखौ लायो आरो जेरै आग्रां मोदाय, राजखानद्रा, राजखुंगुर खुंगुर जोनोम बिमा अ मोनासु दिपावलिया अ जेरै भानदारि रोनसोनद्रि बैसुमुति खैला आ कामाख्या बेफोरबायदि आरो
औ आरो जोङोनो जोंनि दौरिया जोंनि गामियाव फुजा फालिनायावहा थामजिथाम खौथि देबथा फोरनि बा मोदायफोरनि नामखौबो लानाय जायोमोन